हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दा फ्रि दङ नामा?
औ नोंथां आं दा फ्रि फ्रियैनो दं।
अ मा खालामगासिनो दङ?
आं दा ओरैनो जिरायना दं।
औ ओमफ्राय नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायलायनो होननानैसो फैदोंमोन।
औ दे बुंनायसाय नोंथां।
दे बिदिब्ला आं जागायनोसै
औ दे बुंनाय नोंथां नोंथाङा हायोब्ला नोंनि आवाजखौ बारा मोजां खोनायाखैमोन बेखौ
कम्पिउटार ओ मबाइला जोंनि थाखाय मोजां मा मा मा मोजां खामानियाव जों ओ मा मा मोजां खामानियाव बाहायो आरो गाज्रिबो खालामो जे मबाइला। बेनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां गिबि गिबि गिबि गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जों ओ मोजांखौ बुंनो थाङोब्ला जों जेरै मबेइलनि थाखाय जों गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि मबेइल गैयामोन नालाय दा ओ गोदो गोदाय बेफोरबायदि दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ओ फन खालामहरनो थाखाय ओ बेफोरबायदि जेरै रायलाय रायज्लायहरनो थाखाय मबाइल गैयामोन आरो ओ दा बेनिफ्राय गुबुनाव लासै जेरै ओ रायज्लायनो थाखाय आरो आजिखालिथ' भिडिअ कल मबाइलनि गेजेरजों वातसाप आव भिडिअ कल रायज्लायनो हायो। आगोल बेफोरबायदि नुलायामोन गैयामोन नालाय मबेइल। आरो दा बुंनो थाङोब्ला। फरायसाफोरनि थाखाय ओ ओ मबाइलनि गेजेरजों अनलाइन क्लास लानो हायो। बेबायदिनो सोलोंथाइ लानो हायो जेरै आरो मबेइलनि गेजेरजों गोबां
गोबां खामानिखौ मावनो हायो होनलाय?
औ औ खायसेफोरा मबेइल औ औ औ नंगौ। आरो खायसेफोरा गावसोरनि रोंगौथिखौ जेरै कुकिं ओ ओ डान्स बायदि बायदि। जेरै मेथाइ खननानै सोरबाबा भ्लगार बानायनानै जेरै गावसोरनि ओ टेलेन्टखौ देखायनो हादों। रिल्स बानायनानै जेरैबायदि इउटुब इन्सटाग्राम फेसबुकफोराव हादों ‌। जों मबाइलफोराव ओ दाबसे जायगायाव गुबुन दाबसे दाबसे ओ दाबसे जायगायाव जेरैबा मायबा मोनसे जाथाय जायोब्ला बेखौ जों गोरलैयैनो मोननो हायो अनलाइननि गेजेरजों
औ
ओ निउसफोर जेरै बेफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हायो आरो। गाज्रिखौ बुंनो थाङोब्ला जों जेरै खायसे खायसे फरायसाफोरा ओ मबेइल फरायनायखौ गारनानै जेरै मबेइल मबेइलाव अनलाइनस गेमस जेरै गाज्रि गाज्रि गाज्रि सिखायनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों।
औ
आरो ओ जेरै खायसे खायसेफोरा गेम्सफोरावल' नायनानै ओ गाज्रि सिखायदों नांथाबनानै थादों मोजांखौ सिखायालाबानो गा बिनि सायावसो थांदों बेफोरखौ नुनो मोनो।
औ।
नोंथाङा एसे बुंना होनायसै मबाइलनि सायाव, नोंथांनि ओन ओनसोलाव मा बायदि जेनेबा सोलायनायखौ नुनो मोन्दों?
औ ओ मबाइलाथ' जोंनो थाखाय बाहायनो रोङोब्ला जोबोद मोजां।
औ।
मानो होनोब्ला गोदो गोदाय जोङो मबाइल गैयैनि थाखाय दाबसे जायगायाव थांनांगौब्ला बा मायाबा मोनसे रान सोरखौबा लाहैयोब्ला लोमजानाय साजानाय मायबा मोनसे जाथाय जायोब्लाबो जोङो थाबैनो ओ मोननो हायामोन बा जोङो थाबैनो मिथिनो हायामोन। नाथाय दानि बे सोलिबाय थानाय मुगायाव मबाइला जोंनो गोबां हेफाजाब होदों। मानोना खम समनि न'आव जनानै थानानैनो गासैबो ओ बाहेराव बा गुबुन जायगायाव जानाय जाथायखौ बा नोङो बबेबा मायबा मोनसे जादोंब्लाबो बा सोरखौबा नांगौ जायोब्लाबो बा नों बबावबा थांनोब्लाबो जों मबाइलजोंनो फन हरनानैनो न'आवनो मोन खौरांखौ लाहरनो हायो आरो।
औ नोंगौ।
आरो जोङो मबाइलावनो गोबां फोरोंनो हायो बा रोंनो हायो जेरै मोसानायफोरखौबो जोङो अनलाइनावनो नायनानै ओ ओ लानो हायो आरो मेथाइ रोजाबनाय फोरफोरखौबो नु ओ मबाइलावनो नायनानै जोङो बोनानै लानानै ओ ओ फोरोंना लानो हायो ओ आरो दानि जुगाव थ' मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय बा मडेलिं बेफोरखौबो जों मबाइलावनो नायनानै फोरों ओ रोंनो हायो आरो गाव गाव
सोलोंथाइ लानो हायो।
सोलोंथाइ लानो हायो औ आरो अनलाइन क्लासफोराबो मबाइलावनो ओ सोलिगासिनो दङ जों मबाइलावनो लानो हानाय खौ जों बांसिन नुनो मोनदों आरो। आरो गाज्रि फारसे बुंनो थाङोब्ला। ओ जेरै जोंनि लाइमोनफोरा फरायफुबाय थानायफोरा ओ मबाइलखौ लानानै गाज्रि खामानियावबो बाहायदों। जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि खेला खेला गेलेनानैबो जों टाइमखौ ओ बिदिनो बरबाद खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो। लाइमोनफोरखौ।
औ औ।
आरो बिदिनो खायफा ओ गोबां ओ आखलआबो गाज्रि जानायखौ नुनो मोनदों आरो। मबाइलाव नायनानै। नाथाय मबाइला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो।
औ बाहायनो रोङोब्ला जोबोद मोजां।
औ औ
औ
जोंनि लाइमोनफोरा आरो दानिया गाज्रिखैसो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो नालाय।
औ।
गासै मबाइला जोंनि थाखाय ओ मोजां जेरै जोङो मायबा मोनसे खौरां लाहरनोबाबो जोङो थाबैनो लाहरनो हायो।
औ
आरो जोङो नों मा-माखौबा रोङाखै बा नों मा मिथियाखैब्लाबो मबाइलावनो सार्च खालामनानै गुगोलाव बा इउटुबफोराव नायनानैनो जोङो गोबां खामानि ओ संनाय खुरनायफोराव फोरनि बिथिङावबो बा नों माबा मोनसे आबाद मावनोबाबो दानिया मबाइलावनो मोनो नालाय आरो नोंनो माबा मोनसे जिनिस बा माबा मोनसे बुस्थु नांगौ जायोब्लाबो जों मबाइलावनो ओ अन अन अर्डार खालामनो हायो जेरै फ्लिपकार्ट मिस' बेफोरावबो दानिया न'आवनो होफैयो नालाय लामा सेरावनो
औ औ।
बेफोरावनो मोननो हायो आरो थाबैनो मोनफैनो हायो नङाब्ला गोदो जोङो गोबावजोंसो खौरांखौ लाहैनो गोनां जायोमोनबा नोङो थांनोब्लाबो थाबायनानैनो थांनो गोनां जायोमोन आरो साइकेलबो गैयामोन नालाय गोदोनि दिनाव
औ
दानिया थाबैनो मबाइलावनो नों सेकेन्डआवनो मोनबाय थायो आरो खौरां रादाब बिलाइफोरखौबो बहा मा जादों बेफोरखौ
औ नंगौ आरो जेरै जों दाबसे जायगायाव थांनोब्ला बे जायगानि बे जायगायाव फट' जेरै मेम'रिसफोरखौ लाखिनो थाखाय जों फट' दिखांनानै लाखिनो हायो आरो जेरै सासे सुबुं बुंना जिउ गोमालाङोब्ला बेनि महर मुस्रिखौ थिनानै दोननो हायो फट'नि गेजेरजों
औ
बेफोरबायदि आरो ववाटसपाव भिडिअ कलिं ओ गोजानाव थानाय सुबुंजों ओ फेस मोखांजों मोखां बाथ्रालायजाय हरनो हायो। ओ नुहरो बेफोरबायदि मबाइलजों मबाइला बाहायनो रोंबा रोंनायफोरनि थाखाय जोबोद मोजां बेफोरखौ नुनो मोनदों
औ। जोङो। गोजानाव थानाय मानसिफोरखौ ओ दुखु जायोब्लाबो बा माबा मोनसे जायोब्लाबो खौरां लाहरनो हायो आरो थाबैनो। खोन्थाहरनो हायो। जोंनि थाखाय जोबोद मोजां ओ मबेल मबाइल ओंखारनाया उम मबाइलखौ बाहायनो जोङो जेरै, उम मोजां खामानियावबो बाहायगासिनो दं आरो गाज्रि खामानियावबो बाहायगासिनो दङ। थेवबो जोंनि थाखाय मबाइला जोबोद मोजां आरो जेरै खेला फोरखौबो जोङो बा दाथ' गोदेर गोदिर खेला गेलेयो नालाय जेरै, फुटबलानो, जा क्रिकेटनो, जा गासैखौबो जों मबाइलावनो न'आव थानानैनो जायगायाव थांलायनाङा आरो न'आव थानानैनो नायबाय थानो हायो न'आवनो ज'नानै ओ दे बिदिब्ला नोंथां आंजों दसे सम ओ रायज्लायफानायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ दे नोंथां बिदिब्ला।